औ नोंथां खोनादों औ माबोरै दं नोंथाङालाय?
अ नोंथां मोजाङैनो दङ ओ दामानि नोंथाङा?
आंबो मोजाङैनो दं दा मानि
उम मा खा उम मा होनदों नोंथां? ओंखामथ' जाथ जाथ'वाखै नोंथां जाथनाय जाया
ए आंबो नै दा बावैसो सिखारदों। बारा सम जायाखै सिखारनाया ओरैनो फुंनि एसे फ्रेस जाबाय फुङावहा जिथुबा मानसिफ्रा सिखारनानै जि खामो बेफोरखौ खामजोबबाय।
औ
औ दायो एसे नै जिरायना दंथ'यो फ्राय दसे समनि उनावहा ओंखामफोर जानाय लाहार फाहार खालामनोसै सरासनस्रा नोंथांनि जिउआव माब्रै सोलियो सानफ्रोमबोनि जिउआव? बा सानफ्रोमबोनि समा माबोरै थां बारहोलांगोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बिदिनोसै ओ ओ अ सोरां नाय नै सि-सिखारबाय बायदिसिना गावनि खामानिफोरखो एसे मावबाय मावनानै ओ बिनो ओ नै ओ जानाय लोंनाय बायदि फ्रावनो समानो गोबां बारलाङो माथो बेनोसै आरो ओ उन्दुनाय ओव मोनाबा उन्दुबाय ओरु सोरांब्ला ओ आलदायाव गावनि गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' जाबाय थांबाय नै बिदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो माने
नोंगौ
नोंथां इसे दावबाय ओ नों थाङाथ' जानांगौ गोबां जागाज जागा जायगा दावबायबाय नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा माबोरै ओस बहा बहा दावबायखो दावबायनानै माबायदि ओ माने एक्सपिरिन्स मोन बिफोरखो बेफोरखो एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथाङा।
औ नोंगौ नोंथां सोंनाय खोथाया बा सोंलुआ मोजां। आं दावबायनायाथ' आसामनि दाब दाब जायगायाव दावबायदों बा आरो आसामनि बाहेरावबो दावबायदों आं जेरै आ जोंनि आसाम हादोरसानि खाथियावनो नांजाबनानै थानाय जोंनि लोगो हादरसा जेरै मेघालय अरुणाचल प्रदेश आरो नागालेण्ड मा मनिपुर बेफोरबायदि हादोरसाफ्रावबो दावबायहैदों आङो। बेफोर गासैबो दावबायनाय राय जायगाफ्रानो हाजो जायगा हाजो ओनसोल ओंखायनो हाजो ओनसोल नालाय बे हाजो ओनसोलफोरखौ मोजां मोनो नायनो मिथिंगायारि जिथु समायना मिथिंगायारि थायो बेफोर जायगाया मोजां नायनो बेखायनो मोजां मोनो आं जे बे ओ हाजो ओनसोलफ्राव दावबायनो मोजां मोनो बिदिनि मिथिंगा समायना मिथिंगाखौ नुनानै गोसोखौ मोजां मोनो बेखायनो हाजो थानाय आरो मानसिफ्राबो मोजां बिसिनि आलासि सोंनाय बा जिबायदि बिसोरो ओ बिथां हाजोनि सुबुंफोरा जिबायदि आलासि सोंनो रोंगौ बा फेसिलिटिस बा हान्थाामेलानि हान्था मेलानि खाबुखौनो होन बे ओ बिथांमोनहा मोजाङै जोंनो हेफाजाब होयो बेफोर बादिनो मोजां ओ अरुणाचलनि बां बांसिन मोजां मोनदों होनबा आं अरुणाचल प्रदेशनि जायगाखौ मोजां मोनदों मानोना अरुणाचल प्रदेशआ गासैबो जौसे जौखोन्दो जायगायानो हिमालय हाजोमाजों बुंफबनाय। औ हिमालय हाजोआ नोंथाङाथ' मोनथिखागौ जानो हागौ बे हिमालया मालाय हाजोआ जोबोद समायना बा हिमालय हाजोआवहा औ मावबो मोननाय जायो बरफबो सिरियो बरफ गोलैनाय ओम बेफोरबायदि जायगा मोननाय जायो आरो
नोंथाङा बै ओ बे अरुनाचलाव जे आं थांफेराखै थांनाया थिउ ओ माने नों-नोंथाङा बैयाव थांफिनबाय ओ नामा माने गोजौआव अ जिर' नामा होननाय जायगायाव थाङोबा जोमैखौ मोनदाङोनो
अ जिर' जिर' पइन्ट बुंनाय मोनसे औ औ बे जोंनि ओरै जोंनि आसामनि गेजेरजों थाङो बे ओ तेजपुर बा भालुफुं जानानै थांनांगौ बे लामाया ओ भाल'फुंंजि जिथु नामेरि हाग्रामा दं बे नामेरि हाग्रामानि गेजेरजों थांनानै भालौ फुंगाना ओरै ओ सेसा मोनो सिगाङावहा सेसानि सिगाङाव थांनानै जिर' पइन्ट होनना बुङो बे जिर' पयन्ट होननाय जायगाया जोबोद गोजौ जायगा बेहाय आ खुवाबा जोमैया बिरबाय थायो आरो खाथियावनो मोजां बा दांनो मोननाय मोनि बे एखेयानो बा नोंथांनि गेजेरजों जोमैया बिरलांबा नों बेखौनो दांनो मोननाय बादि मोनदांथिनाय जायो आरो।
औ औ
औ ओ बिनि ओ उनावहाय सेया जिर' पइन्टनि उनाव एसे सिगाङाव थांबा माने आरो गाहायै ओंखारख्लाय नांगौ। गाहाय जाना था थांनानै ओेरैदि टे टेंगाबेलि बेफोरबायदि जायगा मोनगोन टेंगा भेलि रुपा बमदिला बमदोलै बमदिलानि सिगाङावहा आरो गिरां होननाय जायगा मोनो फाय दिरांनि जाय इरानि सिगाङाव थाङै थाङैसो ओरै सेला पास जिन्थु जोंनाव टानेल दं दायो। हाजो खंखरखौ दानख'नानै हाजोखौ दानख'नानै बेनि गेजेरजोंनो लामा बानायदों सोला पासाव औ बेसेला पा सा गोजौ जायगाया बे जायगायावबो बरफ गोलैनायखौ जों नुनो मोनो सेलापासाव आरो सेलापास बे जिथुबा टानेलखौ बारलांनानैसो जों टावां थांनो हायो आरो। ओरै। औ नोंथाङा थांफेरबायबो नामा अरुणाचलाव?
आंथ' अरुणचलाव थांफेराखै ओरैनो ओरै ससेल'सो थांदों माने ओ मा होनोमोनथाय बे ओ लास्ट माने आसाम आरो अरुणचल जेरै बर बरदार गोलैयोना बे बरडारनि एसे बिद ओ मा होनोमोन बेखौ आं जायगानि नाम बावगारदो
ओ भालुपुं आ
थिं थांनानै एसे बिथुराव एसे ओ अरुणचलनि एसे बिथुरसिं हाब
औ औ नोंथाङा बिथिंबो थांदों खोमा बिदिबा उदालगुरि जिल्ला जानानै भैरबकुन्द' जानानै अरुणाचल हाबनाया
ओग' औ थांदों बिथिंबो थांदों ओरैजाय ओ मास बाद जानानै
औ माजबाद बालिमु औ ओरै थांबाबो मोनो ओ माजबाद जाना थांबा बा बालिमु जाना थांबा सिगाङाव कालाक्टां होननाय जायगा मोनग्रोयो।
औ
कालाक्टां जायगा बारनायनै उनावहा कालाक्टांनि उनाव बा ओ टेनजिं गाव होननाय मोनो टेनजिं गामि इयावहा तेन बिं गामि आरो जोबोद समायना नायनो बे गामियाबो बिनि उनाव आरो सिगाङाव थां बामानिया सेरगाव होननाय मोनो सेरगाव बे सेरगावआथ' जोबोद समायना नायनो दायो। सिगाङावहाय आफेल बागान दं मेरला बागान दं औ आफेल बागान दङ आलुनि खेथि आलुनि आबाद मावो कफि गायो बिलाहि टमेट' जिथु बुङो जों औ बेफोरखौ बेवहाय गोबां आबाद मावनाय जायो। जोंनि आसामावबो बेफोरनि निफ्रायनो बमदिला बे सेरगाव बे रुपाफोराव जायगायावहा जिबादि आबाद मावो बिलाटि बा कफि आलु बेफोर मैगंफोरखौ जोंनि आसामावहा लाबोयो दायो दाबायदि बोथोरावहा जेरै दा आसामाव बो गोलोम बोथोर सोलिदों नालाय बेहाय दायो कफि बा बिलाथि नङाबा आलु आबादफोरखौ जों मावनो हाया दायो। बेखायनो ओरै हाजोआव जि आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ बेहाय आसामाव लाबोनानै फानफैयो आरो
औ
औ नों आरो बिथिं ओ सेरगाव आवहा जोबोद मोजां दाबायदियावहा आफेल बिफाङा बिबार बारगासिनो थाइसेसो थाइबाय खोमा दा बे बोथोराव जुन जुलाइआव ओमफ्राय आगष्ट थ' सेप्तेमबर अक्ट'बर खानाय जाहैयो गोमोन जाहैयो आरो आफपेल बिफाङा मोजां जोबोद मोजां सेरगाव आवहा आफपेल बिफां नायनो बा रेल बागान नायनो थांजायो। ओ सेप्तेम्बर हरावहा नोंथाङा आरो मा औ आरो अबे बा मालाबा मालाबा बोसोराव बा सेरगावआवहा मा जायो सेरगावआवहा बरफ गोल्लैयो जानुवारि फेब्रुवारि मासावहा दानाव उम बेबायदि
उम आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा बे मेघालयआवबो बेरायबाय खोमा ना?
औ मेघालयआव बेरायदों औ नोंगौ मेघालआवबो जोबोद जायगा माने बे जिथुबा शिलं होनना बुङो आ शिलंआ मेघालयनि राजधानि जाहैबाय राजथावनि औ बर' राजथावनि होनना बुङो ओ राज राजथावनियावहानो आं थादोंमोन सिगाङावबो बेनि उनाव ओ आरो बे जिथुबा शिलं राजथावनि खाथि खाला जायगा नायनो ओ दावबायारिफोरखौ बोगथाबनाय समायना गोबां जायगा दं जेरै दै बाज्रुमबो मोननाय जायो गोबां दै बाज्रुम दं ओ शिलं सोहोरनि खाथियावनो नांजाबना थानाय जेरै एलेफेन फल्स होननाय मोनसे दाउ दै बाज्रुम दं खाथियावनो आरो शिलं आपार शिलं जिथुबा गोजौ शिलंनाय बेयो आफपार शिलं बे गोजौ जायगा आरो हाजो गोजौ बेयावहाय थांनानै शिलं ओ भिउ पइन्ट दङ शिलं पिक होनना बुङो आरो औ शिलं पिक बा शिलं थिखिनि होननाय जायो बे जायगायाबो मोजां बेनि ओमफ्राय जुदि बे शिलं पिकनिफ्राय थांनानै नायोबा बेनिफ्राय फुरा गासैबो शिलं सोहोरखौनो नायनो मोननाय जायो मोजांहाय हाजो गोजौनिफ्राय औ नुहरजोबो औ नंगौ आरो बेबायदिनो ओ शिलं सोहोरनि खाथियावनो थानाय मोनसे मोजां दावबायारिफोरखौ खौ बोगथाबनो हानाय मोजां मोनसे जायगा दं समायना जायगा बेनो जाबाय लाइट लुम होननाय लाइट लुम भेलि बा लाइट लुम केनियन्स होनना बुंनाय जायो इंराजियाव बे जायगायाबो जोबोद मोजां जोबोद समायना नायनो लाइथलुमा ओरै बेयावहा बो नोंथाङा जेरै नोंथाङा सिगाङाव फोरमायदोंमोनदि जिर' पइन्ट अरुणाचल प्रदेशनि जिर' पइन्टाव जेरै नोंथाङा ओ जोमैखौ दांनो मोननाय बायदि मोनलायलायो बेबायदिनो लाइथुमआवबो बिदिनो जोमैखौ दांनो मोननाय बायदि मोन्दांथि मोनो आरो
औ औ
औ बेबायदिनो गोबां जायगा ओ दं इस्ट खासि हिल्स होनना बुङो सानजा खासि हाजो बे जिल्लाखौ शिलं सोहोर जिल्लाबो बुंनाय जायो सानजा खासि हाजो जिल्ला होनना बुंनाय जायो बर'आव आरो जेरै इंलिसावहाय इस्स खासि हिल्स दिस्ट्रिक नाय बे खासि हिल्स डिस्ट्रिक्आवनो गोबां जायगा दं समायना समायना जायगा दं जेरै नोंथाङा बे दावकियाव थांदों खोमा जिथुबा भारत बांलादेश बरदार
उम आं थांफेराखै मार नोंथां
औ औ आरो बेबायदिनो गोबां जायगाथार दं आरो इस खासि हिल्स सिथबा सानजा खासि हाजोआवनो बे जिल्लायावनो दङ ओरै बिफांनि रोदाजों बारायनाय दालां दं।
औ औ
लिभिं रुड ब्रिज होनना बुङो। बेबायदि आरो आरो ओरै सेभेन सिस्टार्स फल्स होननाय दङ दै बाज्रुम। औ स्नि स्नि स्नि बिब' बिनानाव फोरनाय जाबाय आरो ना? स्नि बिब' बिनानाव बेफोर दै बाज्रुमनाय जायगा दं मोजांथार बेफोरबो नायनो। आ खोथा थांफैेरबाय नामा? मेघालयआव
मेघालयआव थ' थां थेवबो बांद्राय बेरायाखै बा बांद्राय ओ माने मेघालय नोगोर सोहो माने सिङाव हाबहैयाखै आरो एसेल ओ' थांनानै फैदों आरो बांद्राय माने थांजोबाखै बेरायजोबाखै माखासे माने जायगाखौ बेरायाखै दे नोंथां औ दे दे गोजोननाय थांबाय नोंथांसिमबो।